खोनायाखै माला माला थाइम जाखो?
ना हारसिनो दाननाय जाखादों?
आंसो दानखादों।
ए नोंस दानहर खादों आं थाल माबाखौ होनदों बे ए। आं थाल लायाखै। बे सिख्लाफोरनि सिख्लाफोरनि भिडिअफोर थाग्रा खौ होनदां।
माबाया मा होनो? बन ना मा होनो बियो?
औ मालाय मोनलाबायो माथो सपासेफोरावनो तेन दलार नयस' गाहाम मोनलाबायो।
माबानांगौदांलै फैसा सोग्रोलायनांगौदां।
सिथेथास होलाबायना आ बिमादैमोन बिमानैमोन सिबो फाग्ला ओमफाय बुरै बुरैनाय मानि बानाय जोबोनो ओमफ्रायथ मोनबाय होनलाबायनानै। बेखौनो होनदां नै मेकाप मेकाप लादो दा खानाय नखल लादो हाय हाय होनरलायदो। सिख्लाफोरबायदि खोनाबाय दा?
मेल फिमेलाव फिमेल होनोसै नामा?
औ दं नुदों आरामनो। मा खालामदों आदा होनरलायदो नामा? गो- गोदाव सोरावसोलै। माब्ला उइद्र जाबावगोनथाय बियो माथो माबा हरनायखौ नुथाराखै आंलाय मानसिफोर उइद्र' होनायनि उइद्र' जाबाय जाबाथाय
दानो जाथ'नाय नंला दां।
जि गोबबाव रायलायनानै दोनबाय थाखानांसिगोन ने एबार?
आयौ सोरबा सोरबा गोगोम रायलायथारो दां।
सानो फा बार'स' सुददस' फन्दद्रस' गाहामा लस जादोंलै जोंहा रायलायबाय थानांगोन।
बेबायदि मोननायनिफ्राय बेबायदि मोननायनिफ्राय बांसिन जाबावदोंसो ने दा बे मेसेज खालामग्राफ्रा
उम
आंनाव हद
फैसाया दखानाव थांसै दा? दासो थिनथा जादों। ब्रै बाजि थामजियाव थांसै।
औ जायो।
ब्रै बाजि थामजि मिनिटाव।
सोरां बारां थांनानै सोरां बारां फैनांगौलै।
सोरां बारां थांनानै सोरां बारां नै फांखा नि गाबनाय खोनासं
ब्रै ब्रै थामजि रिंगा होनदो नामा?
ब्रै रिं ब्रै रिंगा थामजि मिनिदाव। ना मारै मोनलाय?
औ बेबायदिनो होनबाय रा।
ब्रै बाजि थामजि मिनिट जानाय लोगो लोगोनो नोंथांमोनहा मारोमलाय राव गैयै मारैमोनलाय नोंथांमोननो देखायनो लादों राव गैयै सिनेमा राव गैयै फावथिना। नुगोना नुवाखै नोंलाय?
फुङावबो सातथाबासो सिखारखादों आं। आरो बार'थानिफ्राय उन्दुनानै दुइथासिम
आंबो फुङाव माबा फासथायाव आलारोम होदों नै सिखारनायानो सिखारनायानो सानावनो सिरिमोनखादों आं सारिथा साराय सारिथायावनो आलाराम बन्द' खालामबाय। उन्दुफिनबाय सयथायाव होनादोनबाय। सइथायाव गाब्लु गाबलायला जोबलायबाय रा।
आंबो सिरि मोनखादों रा सिरि मोननानै बिदिनो साराय फासतायावसो मबाइल चार्ज होनानै उन्दु फिदोंआं उन्दुफिनबाय बिदिनो साराय साथासिम सो जाबाय मोनदां।
फराय जोबाय? बानायजोबबाय बिनिफ्राय बानायखोन ना माखो नों बिनिफ्राय फैयो? मिथिया। फुस्टा लेखाबायखादोंमोन ना नों आंयावनोन गेलेम जाबबायसनो साइक'लजिकेल फाउन्डेसन अफ इडुकेसन मेजर कर्सनिसो अनला मेजर कर्स खालामनाया बिरखांनो बिरखां ओम रायलाय हर मा होनदों?
एडमिट दा बखबोनोसैदा
ओ ओ एडमिट
औ
दानो बखनोसेै।
नोङो बख'खांबाय?
दा बखान बख'आ आं दाहाय बख'गोन र आंनिखौल' बख'ग्रोगोन गाबोननिखौल' बख'ग्रोगोन।
गाबोननिखौ
ओहु औ
ओमफ्रायो आं दहाय हरनायालाय जागोनना जायाखैमोन?
जागोनना जायाखै मानि बांद्राय माबाद्राय नुदोंलै।
बाराजादों नामा लिर
औ बांद्राय जादों एसे
बारा नायस्लाबा लै
मोजां होनदो।
ओ
एखे बानायदों आं।
मारै
एखे बानायदों आं।
एखे बानायखाबाय
खोनबालाय मा खासे इदित बानाय देरनोसै दा मोनायाव। ओमफ्राय माबायदिखौ दोननो रा गासिबो इम्परटेन्ट इम्परटेन्ट थार माथो
गासिबो इम्परटेन्ट इम्परटेन्ट बा इखौ बख'नोसै रा। माइखौ बानायनोसै इखौ आलदा। ना लानो गियो नों?
जालाय लाङालै आंजोे मथा मथि आङो दानि दानि एगजामाव खेबथामना बेसांबा लांदोंदां मोन सेबो नायनो हायाखै
थुय नोंना फार्स्ट फार्स्टआवनो गोलैदों ना
औरा
औ थिर' हाजार हाबफैबाय नै एखावनाव
मा ओंख्रि होनदोंमोनलाय बिरखां
खोनाखै औ
ख्रि होनदोंमोनलाय
माबासोलै मा होनोमोनलाय बुटजों आलु नै थेर' हाजार हाबफै मारबाय एकाउन्ट नाम्बारा बेसेबां वान सिक्स डाबल फाइभ नै गो गेमनिसो
चावमिन जाहैनोसैलैथ' बिथ'राय सावमिन जा नोसै होनदां
मा चावमिन बोरमा बेदरखौ नो जानो हायो। बिस थ्रिस हाजार गाहाम
सावमिनबो
थैय नोंना रायलायनाया नांगौबायदि जायाखै
बेबायदि बुं बेबायदि बुंदों नामा नोंखौ बिरखां बेबायदि खिथादों नोंखौ
नङालै ग्रुबावसो इ भि एस नि दङ'रा जेसां सावलै इ भि एस निया बोरो आं अबाव दोनफ्लांखोलै
आना बेकआनो थाङा नै नोंथांनि अडिय'खौ मोनबाय नो
लिरसि थादोंमोन आरो दोंबो आंखौ फरायनानै लिरनाय जाखो मोजांसिसै नालाय दंमोनना इयावनो दंमोन उबाव दोनफ्रांखो आंलाय इनभारमेन्टनि लाबोथारदों आङो
मा आनदायखोरा
इलाय नै बेयावसो दं बुस्थुवानो सिङावसो थादों। इनभारमेन्टनि रा कुइसन फेफार नागिरदोंमोन मा खालामदों?
नै ओरैनोसो दं
बाय' डाइ बाय'डाइभारसिटि
जिरायलाबायनानै
खय मिनिट रायलायनांगौ होनदों? माबाबो होजाया ने? सावनाबो बाराय जाया
ओमब्रा स्पिकार थाबाबो जाबायमोन स्पिकाराव थुनो
औवलै मख बाय द मिथिया बाहायफिननायदा हम
आंनाबो दारिया गाहायना रज'बायथ'
दारि गाहायना रजबाय
हा हा
हबायथारा हबानो रजुयो।
हलालै एबार गोलावसो लानोसै
नानै साइडनिया रुज'सिनबायसो बांसिनसो मादसानलस आरो गावबाव नांसिगौसैलाय नै हवाबानो जालाालाय हु बुंजा मा।
एबार बोरमा दारिबादि फुल्सिमबाय थाबावनोसै सोबा।
दारियानो साइस नङालै आंना गोजौनिया।
हे हे हे
फुथिना थ
रोजा जानांगौलै ने।
ओद हायाखै
खेबथामसो रायलायनांगौ नो माथो।
बेखौ नखल नायना दोन। मा होनदों।
नोंना रायलायनाया फुल जायाखैनो खेबथामसो रायजलाय ना माबाखौ बुंदों दा।
माधुरि बसुमतारि नोलै।
अ रायलायनाया हारसिं दानजालायनायबो रायलायबाव रायलाय। बाव राय्लायबावमोन खनब्रैसो।
रायलायदों।
एकाउन्टनो होजाया आंना माने ओइ। नोंना फनपे या जासिनबायनाय दा हा फनपे जासिनबायदा फनपे। फैसा दानो रा फैसा दानो होद दान दानालै । मैया फैफिनलबाय दा नङा माबायासो। अटि पि आ फैलामोन दानदोंमोन रा आं माबाखौ फनपे खौ फनपेआनो खुलि जालामोन एमफ्राय।